हेलौ नोंथाङा फ्रि दंना?
औ आङो फ्रियैनो दं।
औ हागोन। बिदिब्ला आं नोंथांनाव सोंथि सोंनाय मडेलाव सोंनो सानदों। नोंथाङा बर'नि बैसागुनि बागै मा मिथियो आरो जोंनि बैसागु फोरबोआ मोनबेसे रोखोमनि मोनबेसे दिन थायो? आरो बेखौ जों मा रोखोमै फालिनाय जायो नोंथा फोरमायनो हागोन नामा? औ हागोन नोंथां। औ दे बिदिब्ला नोंथाङा
औ बिदिब्लाब्ला आङो जि हायो नोंथांनो एसे फोरमायलांसै। बैसागो होननानै बुङोब्लाथ' बैसागोआ जोंनि बर'फोरनि मोनसे आंगो फोरबो। आरो बे फोरबोखौ जों मिथियै समनिफ्रायनो गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोगासिनो दङ। जों जेखौ नुदों बेबायदि हिसाबैथ' बैसागुखौ जोङो बर'फोरा सै-सैत्र' दाननि एक थारिक खालिनिफ्रायनो खुंनाय बायदि जायो। मानो होनोब्ला सैत्र दाननिफ्रायनो मैसो मोसौ बैसागो बैसागु फालिनाय जायो। मोसौ बैसागु फालिनायावहाय बायदिसिना नेमखान्थि फालिनायखौ जों नुनो मोनो। मोसौ बैसागु खालि फुङावनो बिदिनो मोसौनि थाखाय लाव, फान्थाव, हालदै बायदिसिना ओ ओ माबा बिफांनि बिलाइ जेरै- डिग्रिलि थि आरो थामफै थख्रब बेफोरखौ माने जमा खालामना लानाय जायो फुङावनो। औ बेनि उनावहाय बेफोरखौ मा होनो
बेफोरखौ मला सुयो। माला सुनानै सुखांनायनि उनावहाइ ओ‌ जि बाख्रि माने आग्लायनानै थानाय बेफोरखौहाय मोसौ औ।
थुखैनो थाखाय जेब्ला लांनाय जायो। अब्ला बेफोरखौ लांनानै मोसौखौ थुखैनो थाखाय लांनाय समावहाय दिग्लि बिलाइजों बुज्राव बुज्राव लांनाय जायो आरो बेखौ दैमा एबा दैसायाव थुखैनो लांनाय जायो जायो आरो बेयाव ओफ्राय बे लाव, फान्थाव हाना लानायखौहाय खुबै खुबै मेथाइ खननानै। बे मेथाइआ जाहैबाय गोदोनिफ्रायनो बर'फोरा खनबोबाय थानाय खुगा मेथाइ। बेखौ आथिखालावबो जों खननायखौ नुनो मोनो। आरो बेखौ खननानैबो खननानै बेनो उनाव दासिमबो मोसौखौ थुखैनाय जायो। बेनि उनाव मोसौखौ थुखैखांनायनि उनाव मोसौखौहाय हगारना होनाय जायो। आरो बिदिनखालि मोनाबिलियावहाय मोसौखौ गोदान फागाजों खानायखौ नुनो मोननाय जायो बेखौ बुंनाय जायो मोसौ बैसागु आरो बेनि अखानायै ओम बैसागुनि एक तारिकखालि
ओम मानसि बैसागु होननानै बुंनाय जायो मानसि बैसागुखालि गोबाङा ङानो बाथौ धोरोमारिफोराहाय बाथौनि औ मा मा औ बाथौखौनो ओ हेबनाय जायो बेखौ आरो बिदिनखालि फुजाबो होयो बाथौ फुजा आरो फुजा होखांयनि उनावनो बबेबा बबेबा गामिआवहाय ओ बोराय बुरैफोरा मोसानाय रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो औ आरो बबेबा बबेबा गामिथिं बिदि मोसानायबो नुनो मोननाय जायो जोंनिथिं बैसागु फालिनाय होनोब्ला ओ बैसागुखौ एक थारिखालि निफ्रायनो मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो
आरो बिदिनखालिनो ओ बैसागु मोसानायखौ जागायजेनो आरो बे बेनिफ्रायो बैसागुनि नैथि दिननिफ्राय बैसागुखौ मोजाङै ओ बयबो सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै गथ' गथाइ गासैबो रंजानायखौ नुनो मोनो बैसागु मोसानाय समावहाय ओ बयबो बर'फोरानो गावसो जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै हिनजावफोरा दखना जोमग्रा एबा फास्रा बिदि लानानै आरो देलायनानै मोसायो आरो हौआ साफोराबो गामसा बिदिनो गस्ला आरो बर'नि ओम आरोम आरोम ओम गस्ला बेखौ म गाननानै मोसायो आरो गथ'फोराबो बेफोरबायदिनो दख'ना गामसा बिदिनो गानना मोसायो बेखौ नुनो मोननाय जायो आरो बैसागु मोसानाय समाव बयनिबो न' न' हाबनानै मोसा सानाय जायो नालाय बे ओ बेयाव मोसानायनि मोसाओ मोसाहैयोब्ला न'खरनि मान ओम जाय न'खराव मोसाहैदों बे न'खरनि मानसिया ओ मोसाग्राफोरनो ओ मोसानायनि ना उ नामावहाय ओ इदिनो दान हरनाय नुनो मोनो बे दान हरनायाव सोरबा ओ फैसा हरो सोरबा माइरं बिदिनो हरनायखौ नुनो मोननाय जायो ओ बेयो जाबाय जोंनि बर'फोरनि मानसि बैसागो ओ नोंथाङा दहाय सोंदोंमोन बैसागुखौ मोनबेसे रोखोमनि फालिनाय जायो होननानै बैसागोखौ जोंहा ओरैनोथ' बैसागोआ मोनथाम रोखोमनि बैसागो गिबि बैसागोआ जाहैबाय ओ बैसागो रंजालि बैसागो आरो नैथि बैसागोआ जाबाय खाथि बैसागो
औ आरो थाम थि बैसागोआनो जाहैबाय मागो बैसागो औ दा बे मोनथाम बैसागोखौ
आरो जोंनि बैसागो रंजानाया ओ जोङो बर'फोरा बैसागो रंजानाय समाव ओ खाम सिफुं जथा ओ सेरजा बेफोर गंगना बेफोरखौ ओ आइजेंफोरखौ दामग्रा आइजेंफोरखौ लानानै ओ मोसानायखौ नुनो मोननाय जायो आरो गोदो निफ्रायनो ओ खनबोनाय खुगा मेथाइ बेफोरखौ खननानै रंजानायखौ नुनो मोननाय जायो। ओ बेफोर रंजानाया ओ बबेबा बबेबा बबेबा जायगाथिं ओ बांद्राय गोरोबाबो जानो हागौ नाथाय ओ फ्राय दासिमबो गोबां जायगायावनो बेफोरबायदि खाम जथा सिफुं सेरजा। बेफोरबायदि दामग्रा आइजें लानानै बर'फोरखौ रंजानाय नुनो मोनो। बेफोर खाम जथा सिफुं बेफोर दामग्रा आइजेंफोरखौ बर'फोरा गोदो गो दायफ्रायनो गावसोरनो ओ बानायनानै लाबोदोंमोन ओ आथिखालावबो बानायनायखौ नुनो मोनो खायसे खायसे नाथाय ओ माखौबा माखौबा दामग्रा आइजेंफोरखौ बारा ओ बानायनायखौ नुनो मोनलिया नाथाय रंजानाय
मना लानानै ओ रंजानायखौ नुनो मोनो ओ बैसागु रंजानो
ओ गोदोनि बायदिनो रंजायोब्लाबो आथिखालावहाय सोलायनायखौबो एसे नुनो मोननाय जादों ओ गोदोनि रंजानायाव पियुर माने बैसागु रंजानाय माने ओ दानि बायदि ओ जौस्रााव मोसानायनि जेबो ओ गैयामोन जेबो बेफोरबायदि गैयामोन नाथाय आथिखालाव ओ बै जौस्राङाव रंजानायखौबो नुनो मोननाय जायो।
जायो बैसागो रंजानायावहाय बर'फोरा ओ गोखा गोखै जानायनिबो नेम दङ। ओ बुखा बुखि जानायनिबो नेम दङ बेफ्राय बे गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय बर'फोरनि मोनसे ओ नेखान्थि बर'फोरा ओ जोंनिथिंजाय ओ बैसागु खौ से मोसायै मोसायै सखि बैसागु बा सात बिहु बैसागु खालि खा गोखै बेफोरबायदिखौ बुथुमनानै हाग्रायाव मोननाय बिफां लाइफां मैगं थाइगं बेफोरखौ बुथुमनानै आरो बेहा ओ मोननाय मैगं थायगं फोरखौ बुथुमनाय जायो गासैखौबो जमा खालामनानै ओ बेयाव बेदरबो होनाय जायो। बेखौनो गोखा गोखै जानाय होननानैबो बुंनाय जायो ओ बियो गोदोनिफ्रायनो दासिमबो दङ। नोंथाङा माबाफोर आरो सोंबावनो गोसो दं नामा। औ ओ आथिखालाव आं नुनो मोनदों गोदो जोङो बैसागुखौ खाम सिफुं बिदिनो दामग्रा आगजु लानानै रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव गुबुन गुबुन जायगायाव ओ दि जे देग बायदिसिना लानानै मोसानायखौ नुनो मोनदों। बेबो नोंथांमोननि साइडथिं सोलिगासिनो नामा।
ओ बे दिजे देग लानानै दामनानै बैसागु रंजानाय खौ आंबो खोनानो मोनदों नोंथां बे दिजे देक बायदिसिना लानानै दामनानै रंजानायखौ आङो जोंनिथिंजाय नुनो मोनाखै। आम नाथाय आङो गुबुन जायगाथिं बेफोरबायदि दिसे दे लानानै रंजानायखौ खोनानो मोनदों।
औ औ बिफोर बेफोरजों जोंनि हारिमुवा गोमालांनो हमदों नङा होमबा नोंथां?
नोंगौ
औ बिदिब्ला नोङो बे हारिमुवा गोमालांनायनिसायाव माबाफोर बुंनो सानो नामा? औ ओ नोंथां दा जिखो् जादोया नोंथां जोंना दायो समा जानानै फैबाय ओ जोङो दायो दोनथ'लायनोसै नामा जोङो उननि समाव फिन लोगो मोनफिनबा सावरायलायफिनसै नङा होमबा नोंथां दे बिदिब्ला